औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
अ आं दङ दे
औ औ सम दङना नोंथां नों आंबो दङ।
औ सम दङ दे औ
दे अब्ला नोंथां नोंथाङाबो सम दङब्ला जों मोनसे गुबुन आयदानि सायाव सावरायनोसै ना मा होनो?
औ औ सावरायजायो दा आयदा बुं आयदाखौ बुंनोसै दे नोंदां
औ औ आयदायानो जाहैबाय खेराइ फुजा बा खेराइ फोरबोनि सायाव सावरायगोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो नों नोंथांनिफ्राय जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायब्लानो जाबाय आरो आंबो आंनिफ्राय जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायगोन ना मा होनो नोंथां? औ दा जोंङो औ खेराइ फुजा बा खेराइ फोरबो होनना बुंङोब्लाथ नोंथाङाबो मोनथिखायो बेयो जिहे तु बर'फोरनि गुबै मोनसे फुजा बा फोरबो खेराइ फुजाया उम दा गिबियाव खेराइ फुजाया औ मान निफ्राय फैदों होनना बुंङोब्ला बेवहाय मोनसे जारिमिन बा सल'बाथा थायो औ जेराव मोनसे गामि गामियाव मोनसे नख दंङ मोन बे नखराव माने जारा फाग्ला आरो जारा फाग्ला आरो बिहामजो मुंलि लि ए औ बे नखर मोन जारा फाग्लाया बिहाम जारा फाग्ला जों मुंग्लि जों सोमोन्दोआव ओ बिहामजो आरो बिहाव जायोमोन।
बिहाव औ औ नोंथां औ बिहामजो जा मुंलि औ
जारा फाग्लाया जोबोर जमाय फेयोमोन जोबोर फाग्लामोन मानो होनबा गोदो गोदायनि समावथ जोबोर लोंङो जायो लोंनायानो बर'फोरनि देरसिन औ औ बिदिनो जारा फाग्लाया जोबोर औ औ औ गाव गाव निजा निजा नखरावनो बानाय थायो जिहेतु बिदिनो जारा फाग्लाया जोबोर फाग खाला मोन सान फ्रोमबो बिदिनो ओह जुमाय लोंनानै फेयोमोन दावराव दावसि खालामोमोन बेखौ बेनि अयथासार दाराव दावसि बा फाग्ला खालामनायखौ बिहामजो मुंलिया नायनानै थानो हायियाव बे नखरखौ बा बे गावनि बिहाव जारा फाग्लाखौ नागारनानै थांदोंमोन आरो गारनानै औ औ बिदिनो बिहामजोआ गारनानै थांनायाव बे जारा फाग्लाया बिहावा बिहामजो मुंलिखौ जोबोर नागिरनायसै। नागिरनानै बिदिनो दाब दाब गुबुन गुबुन जायगा औ गामिफोराव थांनानै जोबोर नागिर इरबाय बिदिनो नागिरै नागिरै नायग गिरनानै बे जेरावबो बिहामजो जों मुंलिखौ मोनाखिस एबा नुवाखिसै औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो जेब्ला ओ मोनसे गामि बा सुबुंफोरा बिदिनो जारा फाग्लाखौ नों बिहामजो मंलिखौ मोननो थाखाय मोननो हास ओ मोननो थायोब्ला एबा मोननो लुुबैयो ब्ला मोनसे फुजा बा मोनसे फोरबो होनां मोनगोन अब्लाना नों बे फोरआव गाख्रबाय थायोब्ला बिहामजो मुंलि खौ नोंङो मोनफिननो हागोन बिदि औ औ बिहामजोखौ मोनफिनगोन नों बे फुजाखौ बहियोब्ला बेवहाय गाबज्रियो होननानै गासैबो सानसे सोरबा सुबुंफोरा बुंनाय बे जिहेनिखु बिहाव जारा फाग्ला बियो माने बे मोनसे फुजा खुंनो लानायसै आरोना बे फुजा बा बे फोरबो खुं उम्म उम्म बेखौ माने खेराइ होननानै मिथ थिनाय जायो खेराइ फोरबो खुंनाय बेवहाय माने बिदिनो बे खेराइ फोरबो खुंनायाव बिदिनो औ औ औ औ नंगौ बे खेराइ खुंनायनि जाहोनावनो बेनि थाखाय सानो आरो बेयाव बे खुंनायावनो जारा फाग्लानि बिहामजो मंलि जिहेथु बिनि बिहामजो मुंलिया बेवहाय माने दौनि जानानै मोसादोंमोन आरोखि बे फोरबो बा फुजायाव दौदिनि जानानै मोसाफैदोंमोन बिदि बेवहाय बे फुजाख खौ होनानै बियो बिहामजो मंलिखौ नायगिरनानै मोनफिनदोंमोन आरो। बिदिनो जेरै खेराइ नङाबा जाया बेवहाय दौदिनि
औ औ औ जिहेथु जारिमिनावबो दंनाय लेखा औ दा बेखौ माने गोदोनिफ्रायनो खेराइ होयोब्ला औ। दौदिनि मोस
गुबुन नाय जायो जायखौ बे हराव जायो माने आरो बिमा फालिनाया खेराइ जाय जायखौ बुङो गुना खार खेराइ जायखौ खेराइनाय एबा गुना खार खेराइनाय बुंनाय जायोलै बे गुना खार खेराइाया जाबाय साफ्रोमबो नखर नखर सानथ्र हायै आजार आजार बेमार आजार जायोब्ला जिहेतु नखर नखर डक्टर अजा बायदि नायनानै जेब्ला रोङा जायो अब्ला औ औ रैखा मोननो थाखाय बे बे फुजाखौ माने नखर नखर होनाय जायो बे फुजाखौ जेब्ला होयो अब्ला माने बेरामखौ हामो होननानै जों
हामो होननानै औ साननानै लानाय जायो मानिनाय जायो औ। दाथ नोंथां खेराइ होनोब्लाथ आरो ओम खेराइ होनोब्लाथ बहुद रोखोमनि गोबां रोखोमनि खेराइ दङ जिहेथु बेखौ दौदिनियाबो मोसायो आरो दौदिनि औ। बेखौ माने जेरै मेल मिथिं खुंनाय
औ औ नंगौ नोंथां फुजा औ औ नंगौ नोंथां जेरावबो बे खेराइाया थाफाखायो जिहेतु तु खेराइ नङाब्लानो जाया। आरो बे खेरायाव खाम जथा औ औ बरफोरासो बे खेराइायाव माने दामनाय द आगजु आखाइजों दामनाय बिदिनो बरफ फोरनि हौवाफोरा दामो। बिदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा बायदिखौ माने बेवहाय औ औ बेवहाय नांगौ जायो आरो बिदिनो मेथाइ खनग्राबो थाखायो।
औ दाथ आरो दौदिनिया जिहेथु सिखायाव बारखोनानै थुंग्रियाव बारखोनानै मोसायो औ खामाव बारखोना मोसायो।
दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय जा खौ बुङो
औ जिहेथु दौदिनिया बेखौ मोसायो बेखौनो माने सुबुंफोरा फारि फारि मेल मिथिं खुंनायफोराव मोसानानै दिन्थिफुं फु आरो नोंथां जेरै बाहागो-बाहागो औ बाहागो खालामनानै जेरै मोसाग्लांनाय मोसानाय होनो जिथु बेखौ गिबि मोसानाय होनो बुंनाय जायो मोसाग्लांनाय औ
औ औ आरो बे खेराइायाव जे दौरि थायोना बे दौरिया माने बिसि थैजानो मोना आरो ना बिसि थैजानाय जानो मोना एबा बालदाया दौरि जानो मोना होननानै बुंनाय थायो आरो बेयाव मोनसे आरो औ मोनसे नियम बेयो खाना होखानाय आरो बेवहाय माने बैराथिबो थानाय जायो नालाय बेवहाय माने बैराथियाबो जेनेबा ओ हौवा थैजानाय एबा रान्दि हिनजाव जानो मोना आरो बेखौ माने ओ बेवहाय थि नेम होखाना दोननाय जायो।
नंगौ नोंथां दा औ खेरायाथ जेरै ओ गोबां रोखोमनि दङ स
औ-औ-औ-औ नंगौ नोंथां दाहाल थुंग्रि सिबनाय खामाव बारखोनाय औ
बारखोना मोसौ
औ सा गोलाव मोसानाय औ-औ
गुरुमा मोस नाय ओ बारदै सिख्ला मोस
बारदै सिख्ला जाना मोसानाय दाउस्रि देलहाय मोसानाय औ गोबां रोखोमनि मोसानाय जानाय-जानायखौ जों नुनो मोनो खेराइआव औ बिदिनो बे खेराइ फुजा बा खेराइ फोरबो होनना बुङोब्लाथ जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरानो बे माने गाहाय खुंनाय जायो बे खेराइ फोरबोगौ औ जायफोरानोखि बर' आरो बे बाथौ धोरोम मान बाथौ धोरोमारि नङाबाथाय खेराइया जाखाया औ-औ नंगौ नोंथां खेराइनाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ औ
नोंथाङा अब्ला ओ जिहेथु मेल मिथिंफोराव ओ खेराइ जेरै ख्रिसथि होनो जिहेतु
औ औ औ नोंथां मास
औ आंबो मोसाखांबाय नोंथाङा मा रोख खोमनि खेराइखौ मोसाफेरखो माने औ जेरै बाहागो थायो जेरै बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय
औ औ औ औ नोंथां आं आङो दाउस्रि स्रि देलायखौबो मोसाबाय आरो मोसाग्लांनाय मोसानायखौबो मोसाफेरबाय
औ औ नोंथां मोजां अब्ला
गामियाव औ औ नोंथां जोबोर मोजां नाङो मोसानानै औ औ औ गोमो दखना औ आरनाइ मानो होनब्ला बेवहाय बर'नि जोंनि गासैबो सिनायथियानो थाखाजोबो औ औ जेरै बरनि गान्नाय जोमनाय सिनायथिया दख'ना जायैखायो औ
थांनानै थानाय जानाय लोंनाय मावनाय बेफोरखौ गासिबखौबो फोरमायनाय जायो जिहेथु जेरै ओ थावख्रि लुनाय मोसानाय नङा ब्ला नोंथां जे
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ औ औ औ नंगौ बर'फोरनि जिउ जारिमिनजों औ औ नंगौ नोंथां बर'फोरनि जिउ जारिमिनजों लोब्बा थानाय बे मोनसे औ मोसानायावनो दिन्थिनाय जायो आरो औ औ बेनि गेजेरजोंनो बर'नि सिनायथि होनना मोन‌-मिथिनाय जायो। आरो बे खेराइ फुजा बा खेराइ फोरबो होनायावथ बिदिनो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै जौ बिदै बेफोर
जौ बिदै जौ जखाय औ
फोरखौबो लाबो फायो जिहेतु बेबो थाखायो बेवहाय फुजा बा ओ फुजारि बा दौरिया बेखौ माने गिबियावनो लोंग्रोयो बा
औ नंगौ नोंथां औ दाथ' आरो औ खेराइ होनोब्ला जिहेथु खेराइनाय समाव ओ दौदिनि जाय जाखा खाङो बेयो दाउ थै लोङो होननाय बो नुनो मोन
औ औ नंगौ नोंथां औ नं औ
थै लोङो दाउ बोलि होयोस सोरबा बायदिया बोरमा सारन हगारो फारौ हगारो नङाब्ला नोंथां औ नोंथांनि नआव खेराय फेरबायना खेराय नायफेरबायना
बेखौ जोंना गामिनि रायजोआव होनाय जायो नोंथां जयै नख औ औ जयै माने बेखौ होनाय जायो औ जिहेतु बेराम आजार औ औ औ औ न'आवबो औ खायसे खायसे न'आव निजा निजा होनाय बेखौ मन्दिरावहाय बा सिजौ गुदियाव उम औ औ जेथ थ जोंनि बर' सुबुं फोरा बे सिजौखौनो मानियोबा सिजौआवनो इसोर दं होननानै बेखौनो मानिना लानाय जायो बेवहायनो खुलुमनानै बेवहायनो होनाय जायो बेखो खौ मानि थाखाय होनो होनोब्ला गाहायै बेवहाय माने जाय नख'राव बेराम आजार जानानै बिदिनो हामनो रोङा जब्रा जानानै थानाय बेसो बेफोरबायदि सुबुंफोरा माने बे खेराइ फोरबोखौ औ।
औ।
जायफोरा नोंगौ माने हामथो औ हामथो होननानै मानिनाय बा फोथायनाय मोनसे थायो बेनि थाखाय बेखौ होनाय जायो औ आरो बिदिनो औ औ नंगौ नोंथां आरो बेराम जायाब्लाबो माने जानाङाथों इयुनाव जेनेबा न'खरखौ मोजाङै मोजां लाखिलांबाय था जों रावबो जेबो दा बेरामा आजार जाथ थों बेफोरबायदि साननानै मानिनानै बा फोथायनानै माने बे फोरबो बा पुजाखौ होनाय जायो आरो नोंथां।
औ गोदोनिफ्रायनो जिहेथु आजै आजौ आबै आबौ समनिफ्रायनो बेखौ मानिबोबाय औ दा बिनि गाहाय होनो अब्ला जेरै जारा फाग्ला
औ औ औ औ औ औ बेनो औ बेनो खेराइ जोनोम गिबि जोनोम जानायनि औ जोनोम होगिरि बा जोनोम जानाय होनोब्ला बेवहाय बिहामजो बिहामजो मुंग्लि आरो जारा फाग्लाया जाखाथारो गोन मानो होनोब्ला बेवहाय जारा फाग्लाया गावनि बिहामजो मुंग्लिखौ नागि नागिरनानैसो बे खेराइ फोरबोखौ होनाय जादोंमोन नालाय बेवहायसो बे बिनि बिहामजो मुंग्लि जिहेथु बेनि बिहामजोमोन। बियो माने बेवहाय दौदिनि मह हरै जानानै बिहावनि
फैदोंमोन आरोना नोंथां औ बिहावनि सेराव औ औ दाथ' औ बिदि बिहामजो मंग्लि औ जारा फाग्ला बिदि होननायखौथ' ओ आबै आबौनि खुगानि फ्रायबो एसे खोनानो मोनो आरो जोंथ दा औ
जारिमिनावबो दङ, औ औ औ नंगौ नोंथां।
फोरावबो फरायनो मोनबो
औ औ नंगौ नोंथां, औ औ औ नंगौ नोंथां, आबै-आबौ जिहेथु जोंनि नखरनि नखरनि औ आबै-आबौ मोननिफ्रायबो मोनथिनो मोनबोदों
मोनथिनो मोनदों। नंगौ नोंथां। नोंथाङा खेराइ मोसाफेरबायना? औ मोसाफेरबाय नोंथां बिदिनो जेरै बागुरुम्बा, मोसाग्लांनाय मोसानाय औ बेखौनो मोसाबाय आरो नोंथां औ औ सिगांथ आरो मन्दिर फोराव माने फोरोंगिरि जेरै